हलौ खोनादों औ खोनादों दे नोंथां
औ नोंथाङा मा खालामनानै दं
औ दा आङो मोनाबिलिनि दसे एसे जिरायना दं नोंथां जेनेबा गरमथान नालाय बोथोराबो
औ नोंथां
औ नोंथांआलाय मा खालामगासिनो दङ होनदां
अ आंबो ओरैनो दं नोंथां जिरायनानै
नोंथांजों मोनसे सावरायनानै टपिक लानानै नोंथां सावरायजागोन ना नोंथां
हेलौ नोंथां खोनादोना नोंथां
सावरायजागोन नोंथां सावरायजागोन नोंथां
औ ओरैनो बेरायनायनि बागै सावरायनो सानदोंमोन नोंथां
औ दे औ हागोन
नोंथाङा बेरायनानै मोजां मोन ना मोना नोंथाङा
मोनो नोंथां जेसेबा जोंहाथ दे बुंलाय नोंथां
ओरैनो जेनबा नोंथाङा मा मा जायागायाव बेरायफेरखो
आङो गोजानाव थांफेराखै बेनिनो मादाव लकेलावनो गोलैजोबनाय बे फोर जाहैबाय जोंहा बे लकेल एरिया मावउजि पार्क बेनिफ्राय दारागायाव थाहैबाय बिनिफ्राय थाहबाय आरो बे गुवाहाटि साइदथिंनिया माबा मा होनो बेथिं उदालगुरिथिंबो बेथि
ए
गुवाहाटी सायेदथिं बेवहाय थांबाय पिकनिक जानाय हिसाबैबो थांबाय जेनेबा
औ
आरो मिजराबाद बेफोराव थांबाय नोंथां बेफोरनि मादाव नोंथाङाबो बहाबा बेराय नामा नोंथां
बेफोर आंबो लकेल जायगा ज मावउजि पार्क सकि दारागाव आरो बेखनो बे साइदथिंनो दुमनि साहा बागान होननाय दङ ना बेहाय थांदोंमोन नोंथाङा आरो गोदो कलेजनिफ्रायबो सिलंङाव थांदोंमोन थ्रिब हिसाबै आरो ओमफाय बगामाथियावबो थांदोंमोन नोंथां
दा बेफोरनि मादाव नोंथाङा बेखिनि गिदिंनायनि मादाव बबे मोनसे जायगाखौ साबसिन मोनदों नोंथाङा जेनेबा गिदिंनायाव फबे मोनसेखौ
आंथ बुंनो थाङोब्ला आं सिलंखौ मोजां मोनदों नोंथां
औ जेनेबा माबायदि नोंथाङा फोरमायनो हागोन ना जायगाया माबायदि आरो माबोरै थांनांगौ माबोरै हाबनांगौ बेखौ नोंथां
जागाया बुङोबाथाय जोबोर नायनो समायना आरो दिसिप्लिन जेबो प्लास्टिक जाबोर बिदि गारलागासि दोना बिसोरनिया आरो जागायाथ बिराद नायनो समायना नेसारेल भिउ दै बाज्रुम फाहार दंफां लाइफां बिदिनो माने लामा लामा थांबानो बिदिनो दै बाज्रुमफोरखौबो फिसा फिलाबाबो नुलांखायो आरो ना नोंथां
लामायाबो पाहार लामायाबो पाहारै पाहार गेजेरखं थांनाय नालाय इ साइदखंबो इ साइदखंबो जेनेबा पाहारानो पाहार गेजेरथिंजायसो लामा इदि बायदि थाइबनि आरो नोथां
स' बिसोरनि आरो जोंनि गेजेराव होमबा गोबां दिफारेन्स नुहुरो आरोना नोंथां जेनेबा सोलोंथाइनि मादावबो नुहुरोखोन ना नोंथां बिसोरनिया बांसिन
बिसोरनिया जोंनिस्राय माने बुहुत बुहुत सायाव आरो इडुकेसननि बेला
इडुकेसननि बेलायावबो
औ आरो दिसिप्लिनफोराबो
औ गो जादों बिसोरनिया
स' नोंनि बायदिब्ला जोंनियावबो बेबायदि जानांगौमोन नामा होनना सानो नामा नोंथाङा
औ साननायाथ' जोङो सानो नोंथां जेनेबा डिसिप्लिनखौ जेरावबो लाखिनांगौ आरो ना नों खालामनानै जा साफा सुफा खालामामनानै लाखिनांगौ होमबानो जायगाखौ समायना नुयो दिडसिप्लिन थाबानो
सेराव मेरावनो साबोर जथाफोरखौ गारालासिनो बबेबाब जाय जमा गारनाय बेफोरबायदि आरो जागाफोरखौ सानफ्रोमबो सिबनाय मानसि दोननांगोन जेनेबा लाखि गा थानांगोन आरोना बेबायदि औ
नोंथाङा दारागाव
औ
नोंथाङा दारागाव थांदों होनना बुंदों नोंथाङा दारागाव थांनानै माबायदि मोनखो जेनेबा
औ जेनेबा गोदोनि समावथ' गोदोनि समावथ' मोजांमोन थांनाय समा जों थांनाय समाव मोजांमोन दा आं खोनानाय बायदिब्ला दा गोबां गोबां मा होनो बे गोबां कमप्लेन होनाय नुयो आरोना जेनेबा सुबुं फोरखौ मानसिफोरखौ जेनेबा बेवहाय थांनानै बेवहायथ' जेनेबा गथ' गथायल'थ' थाङाना जेनेबा न'खर फेमिलि बेबायदि पिकनिक जानाय हिसाबै थाङो नालाय खाथि ह हिसाबै नालाय नोंथां अब्ला बेफोराव गोबांखौनो जानला मोनानलानो जानाय लोंनाय आरो जौ जुवा बांद्राय बाहायनाय नुहुरो आरो नुहुरदों आरो ना नोंथां जेनेबा आरो सुबुंफोरखौबो होननाय खोनादों आंनि बायदिब्ला बेफोरखौ जों मोनसे सासे बेजोंनि कमिटिफोरा लोगो नांनानैहाय बेखौ जोथोन लानांगौ आरो नायनांगौ आरो बेफोरखौ लोंनाय जानायखौ बन्द' खालामनांगौ होननानै आं सानो आरोना नोंथां जेनेबा बेबायदिनो बै जोंना मैना फुख्रि दोंना बे साइदनि गासै साइदआवनो स' बिनियावथ' मा मन्दिर बेयोशि मन्दिर मोन मोनसे गोथार मन्दिर स' बेवहाय मालाय बिनि कमिटिफोरा मोजाङै गाइद होयो आरोना जेनेबा बेवहाय सारला लोंलाथ' गैया मन्दिर नालाय सारला लोंला खालामामनो होवा लोगोसेनो साबोर जथरबाबो मोनसे दिडिसिप्लिनाव लाखिना दोनोनो आरोना साइदआव जमा दोननानै बेबायदि मोजां नायोन आरो' बेबायदि जानांगोन होननानै आं सानो दारागावफोराबो जेनेबा बयबोथ' गोजाननिफ्रायबो बेरायनो फैयो नालाय दानाथ' मबाइलनि जुग नालाय बयबो नुहुरजो जेनेबा नुजोबो नालाय बहा मा दं बहा मा गैया
औ
स' फैयो गोजाननिफ्रायबो फैयो नालाय बिसोरबो नुनानै जायगाखौ मोजां मोनलांनाय बायदि बिदिनो आंनि बायदिब्ला साफा लाखिनांगौ आरो बेफोरो जौ जुवाफोरखौय बाहायनाङा होननानै आं सानो आरोोना नोंथां
औ दारागाव सकिफोरावथ' स्कुल कलेज निफ्राय पिकनिक हिसाबै थाङो ना बिदि बिदि स्टुदेन्ट थांनाय हिसाबै बे बेहाय जों जुवाखौ लाया लायामोन बा मोजां जागौमोन होननानै आं सानो आरोोना नोंथां बेफोरबायदि जौ जुवार होनायनि थाखायनो जेनेबा जोंनि जायााखखौ एसे डिसिप्लिन नुबोैया
आरो गुबुन जायगानिफोरजों गोबां दिफारेन्स दं आरो बेबायदिनो जेनेबा जोंनियााय बेफोरबायदि स्टेन्डार्ड आरो डिसिप्लिन गैयिनि थाखायनो जोंनियाव इसेबांखिनि जायगाया साफा नङा होननानै बुंजायो थेब्लाबो जायगायालाय बुहुत दंमोन जोंनि लकेल एरिया ब बाक्सा डिस्ट्रिक खिनियावनो जेनेबा बहुद दङ नालाय नोंथां जायगाफ्रा बेरायथावना औ अब्ला फुफा लाखिनांगौमोन आरो जेनेबा गुबुन जायगाफोरनि मावहाय गोबां स्टेेनडार्दआव थायो न'आनो जा बा लामायानो जा पार्कआानो जा बेरायनायानो जा गोबां दिडसिप्लिनाव लाखियो बिसोरो आरो बे बेफोर जायगाफोरावबो जों साफाय लाखिनानै फिसा फिसा दखान हैनानै जानो हायो आरोोना नोंथां जेनेबा फैसा फिसा खामायनो हायो औ आरो गोजाननिफ्राय टुरिस्ट खालामनो थाफैनो बेफोर थाफैनायावबो गोबां रां खामायनो हायो नालाय जुदि कमिटिया मोजां नङाब्ला बेवहाय थानायनि उसुबिदा जायोना बेबायदि जायो बेनिखायनो मोजां गोरों गोर रोंफोरा थानांगौ आरो जेनेबा बजि
औ औ
नो नोंथाङा जि बुंलांबाय जेनेबा बै दुमनि सापात बागान होननाय बे सापाादा जेनेबा
बेसेबां गिदिर जेनेबा जायगाया बेसेबां गिदिर फोरमायनो हागोन ना नोंथां जेनेबा
बे बेसां गिदिर बेसेबां गिदिर माने बेखौथ' आं दा बुंनो जेनेबा बेसेबां गोदोरखौथ' मिथिला जिखुनु जायागाया बिराद गिदिर आरो ना जेनबा नायबाबो नायख'नो हायि गुवार
म खालामो आरो ना नोंथां बेवहायबो नायनो
थाङो आरो बेहाय थांबाथाय मा बिसोरनि अ खामानि मावग्राफोरखौ नुनो मोनो जेनेबा साफात बिलाइ खाग्राफोरखौ बेफोर नुनो मोनो
जेनेबा बे सापाताथ' जोंनिया साहा लोंनो थाखाय बाहायजायो नालाय
औ
होमब्ला बे साफातआ जोंनिया औ बे सापातखोथ' जोङो खोनानाय बायदि जों जेनेबा लकेलाव मोना होनना भा खोनादों जेनेबा बेफोरखौ गोजानावसो साफ प्लाय हरो आरो गोजाननिया जों फैयो बिदि खोनादों नोंथां बेबा नोंगोना नोङा! औ थ' लकेलनिखो लकेलावनो मोनबा मोजां जेनेबा जों मोजाङैनो गायो नालाय जेनेबा बेफोरावथ' बारा मिदिसिनो थाया नालाय जेनेबा औ। थ' बेबायदिनो जायगा दावबायनाय होनोब्लाथ' जोङो खा थियावबो जाहैबाय आरो गोजानावबो जाहैबाय जेरैथ' जों दा नुह'राखै औ। जेनेबा दिल्ली मुम्बाइ बेफोरबो जायगा दावबायनाय हिसाबैबो थांजायो बेफोरावबो।
औ औ
दा नोंथाङा गोलोम बोथोरनि बन्द'नि समाव बहाबाफोर बेरायनो सानदों नामा नोंथां?
बेरायनो साननायाथ' सानदोंमोन नोंथां गोजानावथ' थांनो हाला बे दारागाव सकिफोरावनो सान दोंमोन नोंथां सम मालाबा सम मिलायबा थांनोसै। थां
औ स' नोंथाङाबो होमबा भुटानाव थांफेरनो मोनाखैना नोंथां?
अ थांनाया थांनो मोनाखै नोंथां नोंथाङा थांनो मोनबाय नामा?
आंबो थांनो मोनाखै मोननाया थेवब्लाबो बेवहाय हाबनो थाखाय ओ गोबां नियम दोङो आरोना जेनेबा नियम दोङो। जेरैबायदि बुंनो थाङोब्ला आधार कार्ड लाना थांग्रोनांगोन नङाब्लाहाय हाबनो होनाय जाया नालाय बेवहाय। लोगोसे बेवहाय हाबोब्ला जानला मेनला जाबोरखौ गारनो होनाय जाया जुदि जाबोर गारनाय नुयोब्लाहाय बिसोरो हमनानै दोनो होननाय खोनादों नोंथां जेनेबा दसे समनि थाखायबाबो बेनिफ्राय आरो जायगाया बहुत स्टेनडार्ड साफा होननाय खोनादों हाबनोथ' मोनाखै आङो। सानदोंमोन मालाबाफोर सम मोनोब्ला थांगोन होनना सानदो नोंथां। आरो बिसोरनि न'फोरखौबो औ दे ओमबा नोथां। गोजोननाय थाबाय नोंथां औ दे औ दे।